हेलौ
खोनादोंना?
औ खोनादों दे।
औ औ ओम जोंनि टपिकआनो जाहैबाय हेल्थनि सायाव ना दिनै जों बेनि सायावनो सावरायनोसै। ओ जेनेबा गावनि हेल्थखौ जोङो माबायदि लाखियो अब्ला बे गाब जानो हायो बेफोरनि फारसे एसे सावरायनोसै आरो। जों बेमार आजारनि सोमोन माबानिफ्राय जों माबायदि गोजानाव थानो हायो बा ओ गावनि देहाफोरखौ माबायदि लाखियोबा जोङो बेमार आजारनिफ्राय गोजानाव थानो हागोन। आब आ बेनि सोमोन्दै एसे फोरमायगोन नामा आंनो? जा मिथियो
औ फोरमायनो हागोन मिथिनाय खिनिखौहाय।
औ औ
बुंसै आरोना जेनेबा ओ जोंनि देहाखौ लाख खिनोबा ना? जों गावखौनो फार्स्टआवहाय साखोन सिखोन दोननांगोन आरोना आरो बिदि बिदिनो गावखौ साफा लाखिनांगोन अदेबानि माने जि बुस्तु एबा ओ जाग्रा जिनिसफोरा ना माने गाव गावनि थाखाय माने बानजाथाव नङा। बे जिनिसफोर खौहाय। ओ गावनि देहाखौ मोजां लाखिनो थाखाय ओ बेफोरखौहाय गारनांगोन आरोना। ओमफ्राय बिदिनो। ओ आरो बिब्दिनो ओ बायदिसिना माने खाथि खालाफ्राव थानाय एबा दा दाखोर दालाफोरखौहाय इदिनो गेसाव गोफोन न' खाथिफोराव थानाय। बेफोरखौहाय साफा खालामनानै लाखिनांगोन आरो। आरो बेफोर गेसाव गो बोन फोरनिफ्राय जे सोमजिनाय थाम्फै थामलाफ्राना जेनेबा जो इदिनो अरनानै बिदि बिदिनो बायदि सिना बेराम जायोना जेनेबा बेफोरखौहाय जेनेबा अरनो हायि बायदिनो जोङो बे खाथि खालाफ्राव थानाय दाखोर, दाला, गेसाव, गोफोन बेफोरखौहाय साफा एबा साखोन सिखोन लाखिनांगोन आरोना।
औ औ।
ओमफ्राय नोंनि बायदि बा
औ।
खोन्थाना होदो एसे आं माने जाखिनि माने आंनि साननायाव मोननाय बेखौ बेखौहाय एसे फोरमायना होनाय जाबाय आरोना।
औ औ उम उम हेल्थनि सायाव नालाय हेल्थनि सोमोन्दै बुंसै आं जेनेबा जोंथ मा होनो दाथ' दानि आथिखालावथ' मा होनो सोब मेथाइफोरा बो मैगंफोराबो सोब मेडिसिन जाजोबबायना सोब मुलिजोंनो बाहायनाय जाजोब ओंखायनो जों जेनेबा हाथाय बाजाराव फाननाय मैगं थाइगंखौ जायालासिनो गावनो गायनाय मैगं खौ जानांगौ आरो न'आव ल केल मोननाय बा अरगानेक न'आवनो थायोना। गागायनि खस्थ खालामनानै गायनायफोर मेगंआव माने जों मिडिसिन होआ। जेरै फोनानै होयो बेरैनो जायो। बेफोरखौ जायोब्लाबो जोङो देहानिफ्राय एसे जेनेबा बेमार आजार जानायनिफ्राय एसे रैखा मोनो आरो जेरै जोङो दिनै नै दायो दैफोरनिफ्रायबो बुहुद बेराम सोमजिनो हमबाय जेरै दै लेथ्रा लोंनाय आइरन बायदिसिना बेफोरनि थाखायबो मानसिनाव थाब थाब बेमार आजारा जानो हमा।
औ।
ओंखायनो दैफोरखौ हरा अराय समावबो फिल्टार बानायनानै लोंनांगोन साफा लाखिनांगोन। न' बांखौ सिबस्रां बाय नानै लाखिनांगोन साखोन सिखोन जेरै गावनि देहाखौ दु गैब्ला जोङो साबोनजों सुनानै गावनि देहाखौ खो साखोन सिखोन लाखियो बिदिनो न'फोरखौबो लिरै मायै स्राब सानफ्रामबो लिरनो हायोब्ला थ मोजांनि खोथा। जेबो हाम फै थामलाफोरा जोंनाव बानानै अरनो हाया बायदि दाखोर दालाखौबो गोजानाव गारनांगोन। फोरबायदि खालामब्लासो जोंनाव बेमाराबो देहा मा होनो बेमार आजारा एसे गोजानाव थागोन आरोना। जों गाव खौनो लेथ्रा गावनि देहाखौनो मैला दोनबाय थायोब्ला जायगाफोरखौ साफा ला खियाब्ला बेफोरबायदि बिदिनिफ्रायबो बहुत बेमार सोमजिनो हमो जेरै माहोनो जानो हमो आरो ना बेमारा बांसिन मानसिनियाव मानसिनि जेनबा जों गावनि सायावसो सोनारो बेफोर गासैबो बेमार आजारा गाव जेखौ हुदा बानायो औ ग माबायो बे फोरबायदिनो बेमार आजाराबो गावनि सायाव सो नारसिननाय बायदि आरो जाय मानसिया गावनि देहाखौ खिगोन साफा साखोन सिखोन लाखिगोन बेनाव बेमारफ्रा थाबबो बारसो मनो हाया जेरै मानसिनावथ बेमार आ आजार बा सा होननाय बायदिसो आरो ओम नंगौ अ आरो
हा खोनायासै
जेरै थाब जुइसफोराबो बुहुत बेलेग बेलेग रोखोमनि ओं ओंखारबाय बेफोरखौबोथ जों मिथिया मानिफ्राय बानायो मानिफ्राय मा बानायो जों जेरै मोजां आपेल जुस माबा जुस बेफोरखौथ जानो नागिरा दानि गथफ्रा गथ आरो गेदेरफ्राबो ए खे ओं जुसफोर ओरैनो औ जुइसफोरखौ बांसिन जानो नागिरो आरो गथफ्रा। जि गोदान ओंखारो बेख बेखौनो जायो दा जोंथ मिथियाना बे मा सिटेलाव बानायो मा बायदि बानायो जों थ नुवाखैबो मिथिया हसिया जासि गोन बिदिनो बेमार आजारा जानानै थासिगोन सिरि सिरि बेखौथ जों नुवा। बिनि थाखायनो हायोब्ला
औ
लाखिनोबा बिमा बिफाफ्राबो एसे स्ट्रं जानांगौ आरो पेकेट मेथाइ जाहोनाय। बा जुस बायदिसिना लोंहोनाय बेफोरनि ओमफ्राय एसे गथफोरखौ गोजानाव दोनबा हायोबा बेमार आजारा गथफोरनावबो जाया होननानै आं सानो आरोना
औ बिदिनो जायो दा
औ आजि खालि नै हाजारखि देहायानो थाया मानो हाइ प्रेसार हार्ट एटेक माबा माबि। ब्रेन्ट टिइमार बेफोरबायदियाबो गोब्रां गोबां जानाय नुयोसै आजिखालि बांसिन। गोदोनि दिनावथ फोरबायदि। बेमारखौ बारा नुवाखैमोन होननानै जों मिथियो आर ना खोनादों आरोना जोंथ। गोदोनिखौ बारा मोजाबो मिथिया। बा आबै आबौनिफ्राय खोनानाय होननानै सानदो। उम गोदोनि दिनाव माने गावनो खस्थ खालामनाय नआवनो फोनानै जानाय खौ बांसिन नुनो मोनोमोन मुलिफोर बारा बाहायनाय जायामोन ओम। गोदोनि समावथ बायनो थाखाय जेनेबा फैसा थाखानिबो एसे प्रब्लेम जायोमोन ना आजिखालिसो फैसा थाखानिबो प्रब्लेम गैला फैसा थाखाफ्राबो एभेलेबेल जाबाय। मैगं थाइगंखौ बायनासो जानो हायोसै जों मानसिफ्राथ लकेलखौ बायना जाबावा। लकेलफ्रा थाब रानोना जेरै मुलि होनायफ्रा हाब हाथाइफ्राव फानबा थाजायैनो थायो। मुलि होनाय बुस्थु खोसो जोङो मेगना थाब थाब थाङो। सोरबा लकेल फाननो लाब्बा जों बेखौ नायफिनबावा। जेनबा बि मे मेगंआनो मोजां नङा बिदि आरो। खिन्थु बेय लख खेला मानि थाखाय रानो बे जों जेबो मैगं बे मैगंआवहाय जेबो मुलि सुलि इउस इउस खालामनाय जाया। बिनि थाखाय माने खाब रानो आरो एफोर मैगङा।
औ
ओं आरो बिदि मेडिसिन होनायफ्रा माने इसोरो गोबावनि थाखाय मेडिसिन होखानाय बायदिसो जायो नालाय बेफारिफोराबो। बिनिखाय थाजा थाजाब थायो। बेफोरखौसो मेगनाबो थाब थाब थाङो आरोना। जेनेबा जानाय लोंनायनि थाखायनो बांसिन बेमारा जा फोरा मानसिनि देहायाव साग्लोबनो हमो। ओंखाय नोङो जानाय लोंनाय बेहाय जों बुहुद माबा लाखिनांगौ जायो आरो।
ओं
दाथ' नै मा होनो अमाफोराबो बहुद बेमार जानो हमबायना। अमा दाननाय खोथ' जों नानैबो मिथिया सोंनोबो सोंबाबोथ' जोंनो फिथाइया बेमार जानाय ना मा जानाय। बेखौबो जोङो लाबो लाबो जाबाय थायो। बा बेबा मा बेमार जानायमोन। बेफोरखौथ जों मिथिला। जेनेबा जानायनिफ्रायनो जायो होननानै सानो आरो आं। बेमारा सारख' नोंथाङा आरोबाव बेफोरनि सोमोन्दै बुंबावनो हागोन नामा एसे
उम जोंथ' दायो नों बुंनायाबो बिदिनो थारानो जेनेबा जोंथ मोजांखौनो मोनथि थिखाया नालाय। मालायबा मा समाव मुलि होनाय मैगं थाइगंफोरा जे बेलेगनिफ्राय लाबोनानै फानफैयोना
औ
नुला माने जोंना मेगनाव जिखौ थाङो बेखौनो लागोन खि लागोन आरो माने मुलि होनाय ना मानाय माबायदि मोजां जागोन बेखौथ मिथिला डाइरेक माने गावनि मेगनाव नांनाय होमबा नो लाबोखागोन खिलाबोखागोन आरो जोंबिदाव ओं ओमफाय जेरावहाय जों इदिनो लकेलफोर लांबाना ओमफ्राय दिनो गेसाव गोफोन बिदिखौथ' मेगनाव थांला नालाय बेखौहाय बायनाय जाला आरो ओमफायो बिदिनोथन आरो इदिनो अमा गो अमा इदिनो जोंथ अमा बेमार जानाय ना मानाय गोदानायफोरखौबो जेबबो मोन हमनोबो हाया माने बेफारफ्राथ' माने गावस नि माबाखौसो नायसिगोन नालाय बेयावहाय सों सोंबाबो खोन्थाला खोन लालाय ओमफ्रायो खोन्थायियावहाय माथो खालामनो मा होनो इदिनो मोजांदां मोजांखौनो गोदादोंदां सानसिगोन। बेफारफ्रालाय बायनानै गोदादोंदां सानसिगोन आरो ओं सिनायलाबो सिनायनोबो हाला ना लाय।
औ औ
गावनि सायावसो सोनारो आरोना बे हेल्तफोराथ माने गाव जानायनि सायाव गोजा गासि बेबो माने नों जे बुस दुखु मोनजाया माने बे जि बुस्थुखौ जानानै नोंहा देहानि थाखाय प्रब्लेम जागोन। बेखौहाय जुदि नों मिथिखानानैबो गावनो जानानै गावनो बा मा होनो बारा खालामना लायोबा बे गावनिनि माबा जाहैबाय आरोना।
ओं गावनि सायावनो सोनारो आरोना उम गासैबो
गावनि जानाय फोरखौनो इसे माबा थिख खालामनांगौ आरो ना मोजां लाखिनो थाखाय इदिनो न'खरफोराव जेनेबा इदिनो गायग्रा माबा माबि मैगंफोर गायग्रा माबाफोर दंङबा बिदिनो मैग मैगंफोरखौ न'फोरावनो गायनानै जाजायो आरोना। होमबाना जेबो एसे ए माबा बायनाय फोरा खम जायो नालाय न'आव थाबा इसे मोजां जाहैयो आरो।
उम्म उम्म नोंथांजों रायलायनानै बुहुत मोजां नांबाय मिथियै खोथाखौबो मि थिबाय इसेबाबो ओ टाइमआबो जाबायनास
ओं
जाथबाय दे
औ दे